हेल' ओ नोंथाङा खोनादों ना आं रायज्लायनायखौ ओ अखा अखाफोर फैदों नामा नोंसोर नो थां मौनथि लाय
अखाफोरथ' दा फैया
ओ जोंनिथिंथ' बारा ओरैबायदि मोजां फैदों बार मोजां फैदों आरो लोगोसे अखाया ख्रेब ख्रेब फैदों माने सिनाय नङा मानसि थाबायजानाय अखा फैदों आरो नाथाय बाइक सालायबोला बाइक बोला अखासिगोन आरो नाथाय बाइक सलाया बारा ओरैनो साबायबोला साइकेलफोर सलायोब्ला बेयाव अखाया बारा नाङा आरो जि मोजां मोजां बारा बेबायदि थाबाय थानांगौ होननानै जालायलांदों आं गरमबो नङा थान्दाबो नङा जेकेटबो जोमनाङा गरमद्रायबो नङा लान्सिबो थानो हायो गस्ला जोमनाबो थानो हायो बेबायदि आरो जोबोर मोजां बोथोरा ओम
मानसि जानायलाय मानसि आ अखाबो लुगैया सान्दुंबो लुगै
ओं ओ जेब्लायबो मोजांखौल' लुबैबाय थायो मा होना बुंनो आंबो बेबायदिनो मालायफोरबायदिनो मोजांखौल' लुबैबाय थायो ओ नोंबोथ' मोजांखौनो लुबैयो ना मालाबा होत आं बेबायदिसो जानांगौमोन आं ओ खस्थ' मोनागौ मोननानै मालाबाज जायो नामा नोङो?
नङा नङा नङा सानदुं गोसाद्रायबा सान्दुं गोसाद्रायबा इसे
औ औ सान्दुंबा अखा लुबैयो अखाब्ला सान्दुं लुबैयो आरो न'
आदसा आदसा औ औ बेखौनो बुंनो नागिरनामोन आं।
औ औ औ बेबायदिनो बे दिनो मा होनना बुङो आरो मानसि नालाय नोंबो मानसि आंबो मानसि गासैबो बेबायदिखोनो सानो। जोंल' नङा गुबुनाबो बिदि सानो उम औ औ उम माने गोदोर गोलाव मानसिफोराबो सानो प्राइम मिनिस्टाराबो सानो गासिबो सानो।
उम
दे अब्लालाय जोङो दिनै मानि सायाव सावरायनि? होमब्लालाय
जों दिनै
औ
होमबालाय बे बै मबेलनि वेदार बोथोरनि सायावहा मा बुंनो सानो नों जायो होननानै सानो ना मा जायो बेनि सायाव
अ आतसा आतसा आंथ' बेखो बांसिनखोनो जेनेबा जा जाद्रायाबो नङा आरो जाद्रायबो नङा आरोना। नोङो जेब्ला माब बा मोनसे प्लान खालामो अब्ला बे मबाइल ओ एपनि उम जि वेदार रिपर्ट नै बियो माने गोबां सहाय होयो आरो जोखो। बियो नोङो माहाबा थांनो प्लान खालामदोंब्ला नोंनो सान्दुं नांगौब्ला बा अखा नाङाब्ला अखाखो नोङो नाङा होननानै सानना लादोंब्ला बेखौ नायनानै नोङो मानोन आ बियो ओइथि पारसेन्ट नाइनटि पारसेन्टनो बियो जायो आरो मालाबा जेनेबा उम सान्दुं खिथि बाला सान्दुं जेब्लायबो सान्दुं खिथिबाय थादों दिनैल' नङा दिनैबो सान्दुं आरो लोगोसे बिनि उन खालिबो सान्दुं खि थिबाय थादों अब्लालाय बेखौ जों सानना लानो हागोन बेहा माने अखाया हानद्रेद पारसेन्ट फैया होननानै जों सानना लानो हायो आरो आरो अखा दुंबाय थादों ओमफ्राय बेवहा अखा खिथि सानदुं दुंबाय थादों आरो बेहा अखा खिथिदों अब्ला नो ओं अख्रांखो नायदावब्ला माने बेयाव जेबो जोमैनि सिन गैया थेवब्लाबो नोङो अखा फैथाराब्लाबो मालाबा जोमै जोमैया फैगोन बेखो जोङो सानना लानो हायो आरो आरो सानना लानायजों लोगोसे बियो जाफुङोबो आंनि बायदिब्ला आरो आं बेबायदिखोनो नुदों नोंथाङालाय बेखो मा सानदों बेखो नोङो जायो होननानै सान सानोना ना जाया होननानै सानो ना ओरैनो बे गथ'फोरनि मोनसे एप बा गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवा ओरैनो गोसोखौ हान्थि खालामनो थाखायसो बेखो दिहुनो होननानै सानो नोंलाय
आङो वेदारखौ बोथोर बिगियाननि नायनाय नालाय बेखौ जायोबो सा नो आरो माब्लाबा समाव जायाबो सानो आरो मानसिनि नायनायखौथ' बे मोनसे नेचारेलनि बुस थु माहाथि इस हानद्रेद पार्सेन बुंनो हानो ना जायो आरो आङो
अ बे आंनि बादिब्ला बियो साइन्टिफिक नं माबा सा मानसि नि नायनाय नङा बेयो साइन्टिफिक आरो बै माने बियो बै जोमैया माहा दोङो बेखौथ' दानिया सेटेलाइट जों नुखायो नालाय जोमैया बहा दोङो आरो बियो बिसेबां गोजान बिसेबां स्पिडजों फैबाय थादों बेखौ नुनो नुयो बारा बेसेबां माथिं माथिं बिरलांदों बेखौ मि थियो नालाय ओमफ्राय नै बेेखौ नायना नैनो जेनेबा अखाया बे जोमैया बे जायगायाव फैथावगौना फैथावा बिखो नायनानैसो होयो आरो ओरैनो मानसिया बुंनाय बेफोरबायदि नङा नाथाय बेफोरबो सेटेलाइटफोरजों गासैखौबो नायनानैसो खालामनाय जायो नालाय बेवहाय ओइटि नाइनटि पारसेन्टआ बेयो एकुरेट जायो आरो
ओम दानियालाय आं माब्लाबा माब माब्लाबा नायनाय जायो बेखौलाय ओमफ्राय जामारो मिलायमारो बोरै? बेखौ मिलाय नाय मोनो आरो ओमफाय सान्दों आङो बिसोरनि रिसार्च खालामनाया थिगानो जायो होननानै बै नाइन्टि पारसेन्टालागि माने गेरेन्टि दोङो होननानै
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
हम
उम बेबायदिब्ला ओमबालाय बेयो मोजाङानो आरो न' नोंबो बेबायदिनो ओ नाइनटि पारसेन्टखौनो मोजां होननानै सानना लायो।
औ मोजांना सानो बेखौ सोंनायनि जाहोना दा माने बोथोरनि थोरना बियो माने अखा फैनाय सानदुं फैनायनि बोथोर बेखौनो सोंदों आरो आंबो माब्ला समाव दिनैथ' अखा दुमहैलुबो बिदिनो देखाय खायदों सान्दुं अखा अ आं दिनैनि बो गिदिरखौथ' नायनाय जायाखै
अ आतसा आदसा नोंहा दिनै माने जेबो खामानि गै खाया आरो ना बेखौ नायबो जायाखै अ आदबा बेनो औ औ औ माने खामानि गैयाबा नायनानै बेबो मा खालाम नङा होनबा ओरैनो गावगाल'सो मिथिनो थायो। उम आ आरो
औ नोंथां बुंलाय औ औ खोनादों
औ माने मबाइला आंहा एसे प्रब्लेम होदोंमोन बिनि थाखायनो आङो कलखौ दसे थाबथ'नो गोनां जादोंमोन आरो।
आतसा आतसा आतसा
ओमफ्राय बाखिथ' मोजां गासिबो
ओ दासान्दिथ' मोजांयानो
ओ मबाइलनि बागै मारै मा राय मिथिनो सानबावदों नोङो मा मिथियो बा मिथिनो लुबैयो बा मा सावरायनो लुबैयो मबाइलनि बागैलाय
मबाइलनि बागै आथिखालाव बे माबायानोसै फाइभजि फरजि
अ बै नोंथाङा बे वा सेभ गैयामोनब्ला मा जागौमोन होनानै सानो जोङो। दासिमबो सिटिफोर खो लिरबाय थानांगौमोन नामा ना मा ना होननानै सानो जों जेब्ला वाटसाप गैया दे दाथ' वाटसापफोरजों जोङो ओ भिडिअ'बो हरनो हायो ववाटसपजों भिडिअ कलबो हरनो हायो मेसेजबो गेलेनो हायो। बे वाटसेप गैयामोनब्ला वासाप थानायखाय मा मोजां जादों आरो वा साब गैयामोनब्ला मा जा मा बेबायदि जोङो जौगानो हानाय नङामोन आरो माबा मोनस सेफोर गाज्रि जादों नामा वाटसपफोरजों लोगोसे बेखौ नोंथाङा एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
आतसा आंनि बायदि अब्ला नोंथांनो आं बेखौ बुंनो मोज जां मोनो बै खोस सिगांनि समखौ नायो ब्ला आरो ने सिगांनिस सिगांनि समखौ नायोब्ला
औ
बैयावहा माने बिसोरो आखाइजोंनो लिरनाय बबेबा मोनसे बाथ्राखौ मिन्थिहोनो थाखाय बा आखाइजों लिरना लेफायाव सोनानै सिटिखौ पस्टनि गेजेरजों हरनो गोनां जायोमोन न'।
औ औ औ
बेयावहाय गोबां सम लायोमोन होननानै आं सानो आरो। मानो मोनबा बेखौ दै थायनांगोन दैथायखांनायनि उनाव मोनहैनांगोन लांनाय खाम लांनाय लाबोनाय सम लायो। दा दा नाथाय आथिखालनि मुगाखौ नायोब्ला प्रेजेन्ट जेनेरेसनावहा जों थ्रायबसे जायगायाव थानानै बास दुइ तिनि सेकेण्डसो नोङो थुनानै हरबानो नोंनि लिरनाया थाङो आरो दोय
ओ माने लाइफ जोङो सावरायनो मोनो आरो ना खाथि खाथियाव थानाय बायदि नोङो महाबा थांना थांबाबो गोजान जायगायाव हान थिनानै थांब्लाबो नोङो खाथियाव आंजोंनो लोगोसे ए दोङो होननानै बेबायदि रायज्लायनो हायो टेक्स खालामनो हायो आरो लोगोसे मोखांफोरखोबो नाय नायनो हायो नङा होमबा।
औ आरो नोंनि बे बोंनि बुंनांगौ बाथ्रा फोरखौ बुंजोबनो हायो नाथाय मोनसे सिटियाव लिरोब्ला
ओ ओम हाया हाया ओं आरो फरायनोबो गोबां खस्थ' जायलायलाङो सोरबा सोरबा फरायनो रोङिफोराथ' खस्थ' जाबाय आरो दायो माने वाटसपजों भिडिअ' कल खालामबा थगायनोबो हाला भिदिअ' कल खालामबोला नोङो नुयो आ ओ माने वाटसेएपजों लोगोसे मा जायो होमबोला बै लाइभ लकेसनफोरखौबो जोङो हरनो हायो आरो नों माहा दोङो आनन्दायबोब्लाबो बे लाइभ लकेसन हरबानो बेखौ मिथियो आरो नों माहा दोङो माहा गैया बेफोरखौ आन्दायनायनि जेबो चान्स थाया बेबायदि जायो ओम ओम उम
बिदिनो मोजां खाबुफोर मोनदों आरो जोंनो लागै दा माने इजि जानानै फैबाय आरो
ओ आरो बेल' नङा ससियेल मिडियाथ' ओ औ ससियेल मिडिया वा वाटसेपल' नङा फेसबुकफोराबो इउटुबफोराबो गोबां बिदिनो जोंनिखौ सहाय होयो आरो
औ औ
ओम दे फोरमायबावदो होमब्लालाय
दाथ' ओमफाय नोंसोरना मा नोंस नि एरियावहा ओमफाय बिदिनो नेटफोरनि बिखय माबायदि सोलिदों? सोलिनायफोरा स्पिडफोरनि नेट स्पिडफोरनि
नेट स्पिड नेट स्पिड होमबोला जोङो सिटिफोराव जेब्ला थायो अब्लालाय जोङो बेखौनो मिथियो जेनेबा नोङो जेब्ला बिल्डिंफोरनि सिङाव थायो अब्लालाय नेटआ एसे खम जायो नाथाय नोङो जेब्ला बाहेर जायगायाव थायो अब्ला नेदा स्पिड आरो हमथा गलायलायनो हायो स्पिड गोबां बेबायदि मोजां पिद
आदचा ववाटसेप ससियेल मिडियाफोर बाहायनायावहा होमब्ला माखासे समाव प्रब्लेम माखा
अब्ला नोङो बिल्डिं सिंफोराव थायो अब्ला बेयावहा प्रब्लेम होयो आरो नाथाय नोङो बिल्डिं सिङाव थायाब्ला खुला जायगायाव थाब्ला आरो बे जायगा लाना जायगा माखासे बिल्दिंआवबो बेसे बिसोरो नेटवर्कफोरखौ मोजांखौनो होयो आरो
उम
उम
अब्लालाय जों दिनै दिनथ'नोसै नामा बेसेयावनो औ दे दे दे नोंथां होमबालाय गोजोननाय थाबाय नों थांदों बिदि मोजां रायलायनो मोननायखाय
औ दे दे नोंथांनिसिमबो